खोनाया
मा - मा होनदों
खो अ खोनादों ना नोंथाङा
ओ बारा मोजां खोनायाखै एसे असुबिदाफोर गोलैदों नामा?
अ नेटवारकनि प्रब्लेम दां
अ एसे मोजां मोजां जायगायाव एसे थानानै रायज्लायनो हरबानो जाबाय।
मोजांखौनो खोनानो मोनासै
ओ माबाखौ मबाइलखौ एसे गोजानाव लानानै राय्लायदो नोंथाङा मोजाङै खोनायाखै एसे बुंफिनलाय। मोजां एसे उसुब ओ माबा माबा खोनानाय जायगायाव थांनानै हरनो मा होनदों औ खोनाय दे रायलायलाय रायलायदो रायलादो।
हेलौ
औ खोनाबाय मोजाङै दे खोनाबाय रायलायलाय।
अ आं नोंथांनाव माखासे बाथ्रानि सोमोन्दै मिथिनो लुबैनानैसो खबर लानाय जादों नोंथाङा आंनो माखासे बाथ्राखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
हा खोनाया ओ बे माबाया मा माहोनो मोजाङै खोनाफिनासै